औ नोंथां
मा खालामदोंमोन नोंथांआ
आङो नोंथां फुंनि जानाय जानानै ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो दं आरो नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो नै दासो जाखांनानै ओरैनो दं नै मा ओंख्रि जानाय मोन नोंथांआलाय
अ जोंना ओंख्रियाना ओ आलु फ्रायसोमोन आरो नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रिमोन
ऐ माबा खांख्रिखलाजों आलु फाजासोमोन
अ
औ माबा नोंथांजों आं औ थिगानो नोंथां माने आं नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै बा नोंथांनिफ्राय मोनसे नोंथाङा जुदि सल'फोर रोंनाय दंब्ला आं जुदि नोंथाङा फोरमायनो हागोनब्ला जुदि आं बिदि होननानै फैदोंमोन आरोखि जुदि नोंथाङा सल'फोर खोन्थानो रोङोब्ला बा खोन्थानो हागोनब्ला खिनथानो हागोन नामा नोंथां
औ सल'खौथ' आङो एसे एनै रोङो आरो रोंनायालाय नोंथाङा खोनासंनानै मोजां मोनो जानो हागौ बेफोरबायदि सल'खौ
औ औ जोबोद मोजां मोनो आं बेखायनो नोंथांनाव बेफोरबायदि सों थिखौ सोंनाय जादों आरो
औ आं बांद्राय मोजाङै मिथियाबाबो एसे एनै मोनथिया आरो जानो हागौ माबा माबि एसे एनै मिस्टेकबो जानो हागौ होमबाबो आं नोंथांनो फोरमायगोन आरो नोंथाङा जे सल' खोनासंनानै मोजां मोनो नङा होमबा औ थ आं आङो सियाल आरो थुख्रासो बेदरनि सल' खोन्थानोासै आरो नोंथांनो
औ
औ सियाल लारो आरो थुख्रासे बेदर सानसेखालिनि बाथ्रा आरो बेफोरबायदिनो सियाला
उम
दावबायलांगासिनो दंमोन जाहैदों ओमफाय दाना लामा ससेयावहाय बेदर थुथ्लासे मोनबाय आरो औ बे माने इदिनो गिदिं गिदिं गिदिं गिदिं थांगासिनो दंखायोमोन जाहैदों सियाला ओंखाम उखैनानै बा आदार उखैनानै आरो ओमफाय बे समावनो लामायावहाय थु्ख्रासे बेदर नुहैबाय नो सियाला
औ
औ थुख्रासे बेदर नुनायखौ मोननाय आंहा दिनै ओंखाम उखैनाया खारखासिगोन मोजाङै जाखानोसै सानबायनो आरो औ दाना बेफोरबायदिनो लानानै थांबाय आरो बेयाव थुखांनानै लाना थांबाय आरो सियाला थाङै थाङै दाना बियो बेदरखौ हाथाइजों अरखांबाय नालाय अरखांनायनि गावनि गावनि न' फारसे थांफिनबायमोन आरो
औ औ
बे थांफिननाय समावहाय माने
बेफोरबायदिनो लांगोनायावहाय दाउफोर जि बुरजा दङ आरो दाउ फाम्पफोर औ दा फार्मफोरखौ नुहैबाय जाहैदों बेयावहाय बियो माब्रै दाउ नुहैदों जाहैदों
औ।
ओम। दाना बिनि खुगायाव आरोबाव खुरै न' लगावबावबाय जाहैदों।
औ।
खौ नुनानै आरोबाव नाथाय गावनि खुगायाव जुदि बिदर दंखायो आरो नाथाय आरो बांसिन लुबैबावबाय आरो बेयो बै दाव माब्रै खुंनानै।
औ।
दाना थांबाय थांबाय बि बेदरखौ हायाव दोनथ'लायबायबावबायसोनो। दावफुं नुनायखाय उ आरो दाउसाफोरखौ नोजोर फोबाय थाबायनो जमबाय थाबाय आरो जानो थं ओम बिदिनो खाथि खाथि थाबायलांगासिनो दं नो आरो दाउफोरनि खाथि खाथि मानि गासिनो दं आरो दाना खाथि खाथि मोनहैबाय नालाय। मा होनो दाउफोरजों रायज्लायहैबाय जाहैदों खियाला।
औ।
बेदरखौहाय दोनहैबाय दाउफोरनि खाथियावहाय ओमफ्राय बुंहैबाय जाहैदों लोगो आं नैबे बेदरखौ मोनबोदों जाहैबाय नो। गावनि खुगायाव थानाय बेदरखौ दाउफोरनो जासिबाय जादों
ओ।
ओमफ्राय दाउसाफोरखौ नुबाय आरो, ओमफ्राय
ओ।
ओम लुबैनानै नै बेदराव बेदरखौ आं मोनबोदों लोगोफोर होननानै खोन्थायबाय आरो दाउफोरनो। ओमफ्राय बिदिनो होबाय नालाय होखांनानै नाथाय उम बैयावहाय माने मालिकबो दं जाहैदों आरो बै फार्मावहाय।
औ।
गथ' बे गथ'नोहाय बे बेदरखौ हैबाय बे सियाला।
औ।
औ हैैनानै दाना नों बेखौ लाखिदो होननानै हैैबाय आरो। ओमफ्राय दानाबा नाथाय लुबैसुला सियाला बै सियालनि बोसोनखौ एसे आरो ओ दाउनि लांगोनायाव था थांबाय नाथाय जेब्लानो बियो दाउनि खाथियाव सहैयो। गंसे लावथिजों बुनाया बिनि खर'आव नांजाबाय आरो थाम नो। होना हरजाबाय बि मालिकजों।
औ।
औ। माने बे बेदरखौ होनानै बै दाउ माब्रैखौ जानो सोलो लादोंमोन आरो। बुद्धि बाहायदोंमोन आरो दाना मैदेरजों थाम बुना हरजाबाय दाना।
ओ
दा फुना हरजाबाय ओमफफ्राय दाना आरो बिद बिदिनो बुना हरजाबाय बै बेदरा हायाव दोननाया।
औ।
बेबो माने सिलाजों साबखांना लांजाबाय जाहैदों।
ओ फिस लांजाबाय नालाय दाना ओरैबो गैया ओरैबो गैया। गैया ओंखाम उ आदार उखैनानै सियाला गावनि लुबैनायनि थाख आयनो दानाबा मोनजास्रायासो जाहैबाय।
औ।
दाना ओरै बेदराबो सिलाजों साबखांना लांजाबाय। ओरै दाउखौ मोनासै गावनि खुगायाव थाखानाय बेदरखौनो दोनथ'लायनानै दाउ ख' माने आरो जाबावनो नागिरदोंमोन आरो बेयो आना ओरो मोनजायासै ओरै मोनजायासै आरो मा खालामबावनो दाना उम उ आदारथ' उखैदों दाना सियाला ओरैबायदि दुखु जाबाय। जाहैदों आदार मोन नि ओंखामानो उ उखै थाबनानै दंमोन जाहैदों। दा गावनि लुगैनायनि थाखायनो मोनजायासै बाव इयो।
औ।
औ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो आ नोंथाङा जानो हागौ खोनासंनानै मोजां मोनदों खोनासंनानै नों थाङा मा मा रोंखो एबा मा मा मिनथिखो बे सल'नि गेजेरजों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथांनि नैबे सल'जों बिदिनो खो बुजि मोनबाय आं जे गावहा जि थाखायो नै बे थाखानायजो जे मानसिया सन्तुस्थ' जायाब्ला आरो मालायनिखौ बिदिनो लब जायोब्ला बिदिनो बांदाय लब जाबाय थायोब्ला जोङो जोम मोना आरोखि गावना जि थायो दङ' नै बेेखौबो जों गोमानानै ला गोमानानै लानो गोनां जागोन। होननानै नैबे सल'नि गेजेरजों बेफोरखौ मिनथिनो मोनदों जोंहाम नुयोना खाथि खालाफोरावबो जोबोरैनो बिदिनो औ। गोबां लुगैसुला लुगैसुलिफोर थायो गोबां बिदिनो गोबां नो लुगैयो गावसिनिखौहाय जा दं बेजों बिस्रा हन्तुस्थ' जाया आरोखि इखायनो इसोर गोजोननाय मोना आरोखि गावसिनिजों जे ओ दङ' इ जों आरो बिदिनो गोबां मानसिखोनो जों नुनो मोनो दिनो गावनि थानायफोरजोंहाय गावनि दन सम्पथि थानायफोरजोंहाय बांसिनानो आं गोजोननाय गोजोननायफोरखौ नुनो मोना आरो जे बांसिनानो नुवा जे आरो नांबावगौ नांबावगौ जायो आरोख जे माहाजोनफोरखौ नुनो हागौ माहाजोन लायनो नै गाबोनहाय बाइक लायोब्ला सम आरो बिदिनो एसे बाइक सालाय सालाय बाबा गारि नांसिगौ नै बिदि आरो लुबैनाय आरो बारायलांसैनलाय आरो गाबोन गारि लायोब्ला बिदिनो आरो गारियाबो दामि गारिखौ नांलायसिगौ आरो। औ बेफोरबायदि जायो आरोखि आरो गिदिरनिफ्राय इदिर गिदिरनिफ्राय लुबैलांबाय थानायखौ आं नुदों आरो नै नोंथांनि बे सल'नि गेजेरजोंहाय जेरै से गावहा माबा दंखायोमोन दा बेदर खुगायाव गावनि बेदरखौनो बेदरखौनो जामबाया गावनि थानायखौ बेदरखौनो अ हगारना गोनांखौ दोन्थ'लायनानै एकदमबारे लिंहरलायनानै बेदर जानो नामा होननानै लिंहरलायनो एकदमबारे थगायनानै न' दाना बेबो मालिकजों थेम बुजानानै गैला आरो बेदराबो जा थानाय बेदर दं बेबो सिलाजों लारना बिरलां जाबाय
जायो आरो जोंनि जिउआवहाय बांद्राय बिदिनो बांद्राय लब जायोब्ला जोंहा बिदिनो जा दं बेखौबो जोंहा खोमानानै लानो गोनां जागोन। नैबे नोंथांनि नैबे सल'नि गेजेरजों जोबोरैनो बे सल'नि गेजेरजों नोंथांनि नैबे सल'नि गेजेरजों बेफोरखौ मोनथिनो मोनदों आरोखि नोंथां आरो औ औ जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांनि नैबे सल'जों।
औ
आरो ओ गोबां बिदिनो नोंथाङा जे इयुनाव बेफोरबायदि खन्थाइ बा सल'खौ आवराय बुंनो हाबावो होननानै आं सानो जे नोंथाङा बे सल'आवहाय बे बा औ बे सल'आवहायलायनो नैबे बेबायदि सल'खौ नोंथाङा इयुनाव ओ बेबायदि सल' आवरायबाय थानो हायो नङा होनब्ला नोंथां। आरो बिदिनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथांनि नैबे सल'खौ खोनासंनानै बा खोनानानै खोनानो मोननानै आंहा बिदिनो बहुत गोबाव जाबायमोन नै बे बिदि नोंथांनि सल' नै बेबायदि सल'खौ खोनानो मोननिया नोंथांनिफ्राय नै नैबेबायदि सल'फोरखौ खोनानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरोखि आं नोंथां। नोंथांनिसिम जोबोरैनो धन्यबाद थाबाय नैबेबायदि सल'खौ आंनो मोजाङै गुवारै खोन्थाना होनायनि थाखाय बा आंनो बेखेवना होनायनि थाखायनो बे सियाल आरो थुख्रासे बेदरनि सल'खौ नोंथांनिफ्राय नैबे सल'खौ खोनासंनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां नोंथांखौ धन्यबाद होयो आंनि बेबायदि सल'खौ खोन्थानो नि थाखाय जेन नोंथाङा इयुनावबो नैबेबायदि सल'फोरखौ खोन्थाबावनो हायो आरोखि नोंथां
औ
जों बेबायदि सल'खौ रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय नैबेबायदि सल'फोरखौ खोनानो मोननानै नोंथां नोंथांखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांजों नै बे सल'खौ रायज्लायनानै नोंथां जोंना समाव जाबाय नामा।
औ जाबाय जानायाथ' समा। नोंथांनिखौबो आंबो मोजां मोनदों बे सल'नि गेजेरजों नोंथाङा जा रोंगौ थि एबा आयदाफोरखौ हमदांना लानो हादों जोबोद गोजोनथाव आरो मोजांनि बाथ्रा दे होमबा एसेयावनो दोनथ'नोसै।